हेल' हेलौ। औ।
ओ नोंथांनि सावना एसे खम फैदों अननानै एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा?
आङो एसे गोसाखौनो रायलायखादो।
अ माने इयावहाय एसे खम खोनाफैदों आरो। ओ दायो आङो नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों आरो नोंथाङा दसे समनि थाखाय फ्रि नामा?
औ आङो दा फ्रियैनो दङ।
अ। औ। ओ बिदिब्ला आंनो सोंनि।
औ।
ओ गोदोनिफ्राय आथिखालावहाय गोदोनिफ्राय दिनैसिम हाग्रा ओनसोलाव जिब जुनार आरो बिफां लाइफां माबोरै सोमजिबोगासिनो अन्नानै नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
दा आ गोदोनि आरो आथिखालनि होनना बुङोब्ला हाग्रामा ओन सोलाथ' दा जोब लांनो हमगासिनो दङ'।
औ।
दा जायफोर हाग्रामा ओनसोला ओ सरखारजों गनायजानानै दङ। ओ जाय फोरखो ओ हारिमायारि नेसनेल पार्क बा जायफोरफोरखौ सेंसुरि महरै गनायथि होनानै दों दा बेफोरबायदि हाग्रामा ओन
औ।
एसे रैखा जानानै दं। दा बे हाग्रामा ओनसोल फोरखौ ओ सुबुङा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो सुबुं अनजिमाफोरा हाग्रामा ओनसोल फोरखौ ओ दानस्रां दानस्रां हाग्राफोरखौ दानस्रां दानस्रां हादान लानो थानायखौ दा नुनो मोन बेफोरबायदिनो खायसे खायसे खायसे ओ दंफां फालांगि खालामनो थाखाय ओ हाग्रामा ओनसोलनि गोबां दंफांखो ओ दानफायनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिनो ओ गोबां हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव ओ आगोलनि हाग्रामा ओनसोलनिख्रुइ ओ दिनै जिथु हाग्रामाया एसे ओ खमायनायखौ नुनो मोनो आ-आरो।
औ।
दा जोङो बुंनांगोन ओ जिब जुनारनि बेलायाव ओ गोदो मैयुर। खालामनानै जायोमोनब्लाबो गोबां जिब जुनारा ओ थांनानै दङमोन। नाथाय दिनै ओ जिहुते हाग्रामा। सोला खमायलांबाय दा बे खायनो ओ खायफाया खायसे जिब जुनारफोरा थानो जायगा गैया जालांबाय दा बिनि जाहोनाव ओ जोङो बुंनांगोन दा मैदेरनि बाथ्राखौ बुंनांगोन जिहेथु। ओ मैदेरा गोदो हाग्रामा सोलाव थायोमोन। नाथाय दा हाग्रामा जोबलांनाय लोगो लोगोनो दा मैदेरफोराबो ओ गावसोरनि आदारनि आं फालाव ओ मोनफ्रोमबो ओ खायसे खायसे जाय जायगायाव मैदेर फुरा थाङामोन। ओ बेफोर ओनसोलावबो। हायेन ओनसोलावबो हाजोनिफ्राय ओ फैनानै हायेन ओनसोलावबो आदारनि आंखालाव ओ गोदाव सोराव मैदेरनि ओ उदखा थार जानायखौ नुनो मोनदों आरो।
दा बेफोरबायदिनो ओ सम सम हाग्रामा जोबनायनि जाहोनाव माब्लाबा मोसाया ओ गामि ओनसोलाव फैनानै ओ जिब जुनार मोसौ मैसो बुथार ग्लुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो माब्लाबा। ओ जिब जुनारफोरा। ओ जोंनि आदारनि आंखालाव गामि ओनसोलफोराव फैनानै सोरबा सुबुंजों बुथारजानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ।
दा नोंथाङा औ हाग्रामा ओनसोलनि सायाव। ओ दा फोरखो होबथानायनि मोननैसो राहा फोरमायनो हागौमोन नामा।
ओ
जोङो दा हाग्रामा ओनसोलखौ जुदि खा खालामनोब्ला ओ जोङो मा मा ओ खामानि मावनो हायो बा मा मा हाबाफारि लानो हायो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ आङो बुंनो सानदों ओ गोदोथ जोङो सुबुं माहारियाबो जोबोद खममोन नालाय बेनिखायनो हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदिफोरा बांसिन जायोमोन आरोखि ओ जोङो सुबुं माहारि। रि बांनाय लोगो लोगो जोङो थानायनि जायगाफोराबो खम जाबाय नालाय बिनि थाखायनो जोङो ओ हाग्रा बंग्रा आरो दंफां लाइफां बेफोरखौ दाननानै जोङो थाग्रा खुलि बानायाब्लाबो जोङो माने थानो थाखाय जायगा गैया जागोन आरो मानसिनोबो माने थानो थाखायबो मालाबानि समाव नङा सानसे बेफोरबायदिनो जायगाखौ लानांगौ जायो नालाय मानसिनोबो। ओ जोङो बेफोरबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारखौहाय जोङो हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै जोङो जिब जुनार थाग्राफोरखौहायो खम जिब जुनार थाग्रा जायगाया खम जादोंब्लाबो जोङो माने सुबुं माहारियानो बुजिनो रोंनांगोन जे जिब जुनारखौ जोङो ओ जिब जुनारनि थाग्रा जायगाखौ फोजोबस्रांदोंब्लाबो जोङो बेफोरखौहाय जिब जुनारफोरखौ बहा दोननाया मोजां जागोन बेफोरनि एसे था ग्रा जायगा माने बानायनानै। होनांगोन आरोखि ओ अब्ला। अब्लासो जोङो माने जिब जुनारनिबो संरैखा खालामनो हागोन आरो हाग्रा बंग्रा आजिखालिथ' बांसिनानो लांदां जाजोब्बाय सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोग गोनो जोङो हाग्रा बंग्रा फोरखौबो नुनो मोनलिया आजिखालि हाग्रा बंग्रा थायोब्लाबो जोङो ओ मुलि होनानै बुथारनाय जायो हाग्राफोर खौ
औ
फोरबायदि आरोखि हाजोफोरावबो दायो फ्रायनो नुनो मोनो बेयावथ' हाग्रा जोबोद थायोना ओ जोङो आबाद मावनो थाखाय हाजोनि हाखौबो जोङो दायो माने सावनानै फोराननानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो बेफोरनि दारै मालाबा बहाय बबेबा बबेबा जुनारा जायगा मोनैलाय बेफोरबायदिनो गामि इदिनो गामि दखर दलाफोरावहायो माने हाबबोलाबायनानै जायगा नागिरफैनायखौ जोङो खोनानो मोनो बा नुनो मोनो आरोखि माने बिसोरनोथ' थानो जायगा गैला नालाय बिनिफ्राय बिसोरो बहा थांनो जानानै माने हा बेफोरबायदिनो थाबायथिंलाबायनानै मानसिफोरनियाव लोगो मोननानै बिसोरो माब्लाबा समाव गावसोरखौहाय माने ओ बुथारनो सान्दों बा बायदिसिना माबा मोनसे खालामनो सान्दों बे फोरबायदि साननायखौ लानानै बिसोरो माने मानसिखौबो एसे गोहोम खोख ग्लैयो आरोखि बेखायनो जोङो जिब औ खैफोद बेखायनो जोङो जिब जुनारफोरखौबो मोजाङैहाय माने बिसिनि जायगाखौहायो सोरखौहायो मोजां जायगायावहायो दोननांगौ आरोखि जेरै जोङो नुनो मोन नो काजिरङायावबो जोंहा पार्क दङ जिब जुनारनि बेवहायो बेफोरनि जिब जुनारफोरखौबो जोङो गासैबो जिब जुनारखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि बेफोराव जोङो दायो ओम जिब जुनारफोरनि ओ मोनसे थाग्रा खुलि माने बेफोरबायदिनो मोजां मोजां जिब जुनारखौ जोङो सोना दोननायखौ नुनो मोनसै बेफोराव माने मानसिफोरबो बेरायनो हायो बा नायनो हायो बेफोरबायदिनो मोनस से मोनसे गाव गावनि थाग्रा खथा बानायनानै दोननानै बिसोरखौ जोङो नुफेरै जिब जुनारफोरखौबो बेरायनानै जोङो दानि जुगावहायो नुनो मोनसै आरोखि
औ
औ
मोजां खोनाया फैया नोंथां
बुंफिननायसाय।